ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
दङ ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ ओ नोंथां नोंथाङा दा जोंनि जिहेथु बर' हारियाव सावनाय जौ
औ
बै जोमायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ थारैनो हागोन ओ जौखौ थ' जोङो जोंनि बर' हारिमुआव गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि दिननिफ्रायनो जोङो सावबोनायखौ नुनो मोनबोगासिनो नङा होमबा
औ
दा बे रोखोमैनो जोङो गोदोनिफ्रायल' नङा जोंहा दिनैबो सावनाय खौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ दा जोंहा जौ सावनाय होनोब्ला जोङो जोंनि बर' गामि गामि बर' ओनसोल ओनसोल जोङो जौ सावनायखौ नुनो मोनो दा बे जौ सावनायावनो जोंहा बायदि रोखोमै बायदि आदब खायदा खालामनानै जोङो खान्थि बाहायनानै जौ सावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जौ सावनायावथ' जोंहा बायदि रोखोमनि मस्ला एमाव जायखौ जों बुङो बाखाद जोंनि ओनसोलाव औ
औ
बेखौ जोंहा बायदि रोखोमनि माइरं माइरंजों लोगोसे बायदि रोखोमनि हाग्रा बंग्रानिफ्राय खाबथिंना मोननाय जायानखि खान्थाल बिलाइ थाइजौ बिलाइ मोखोन बिलाइ मोखोन बिबार रैमालि बिलाइ रैमारि बायदि बायदि रोखोमनि हाग्रा बंग्रानि जा मोननाय खाबथिंना मोननाय बेफोर बिलाइफोरजों गोरोबनानै जोंहा माइरंखौहाय माइरंजों देफानानै देंखिफोराव जोङो बेखौ दैजों मिलायना सिथुमना लारु महर खालामनाय जायो बाखारखौ
औ
बेखौ जोंहा सान्दुङाव फोराननाय जायो फोराननानैनो जोंहा गोरान जायोब्ला बेखौनो जोंहा जानाखि जखाय संनाय ओंखाम संनाय बेवहाय जोंहा जौखौ माबाखौ जुमायखौ जोंहा मिलायनाय होननानै जोंहा दोननाय जायो बेनि उनाव बेखौनो जोङो जौ जौ बुंनाय जायो जुमाय जखाय जायखौ बुङो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ थौ गेदेर खान्था एबा आइजेंफोराव गोथौ आइजेंफोराव सोनानै दोननाय जायो बेयो जेब्लासिम जोंहा दिना बारलांगोन स्नि सान द' सान जागोन अब्ला बेहा रेसि जानायखौ जों नुनो मोनो जायखौ जों बिदै जौ बिदै बिदि होननानै बुङो
औ
बेनि उनावहाय बेहाय जा बिदै जागोन बेखौनो जोङो जौ बिदै महरै लोंनाय जायो बायदि रोखोमै बाहायनाय जायो हाबा मावनाय सावरि जानाय बादालि जानाय बे बेफोराव जोङो जौ बिदैखौ बाहायनाय जायो दा जौ बिदै होननानै बुङोब्ला जोंहा जों नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय माथानि जौ संनाय नुनो मोनो आरो माइब्रानि जौ संनाय नुनो मोनो नङा होनबा
औ नंगौ
आरो बेजों लोगोसे फिथाइ सामथायनिबो जों जौ सावनाय नुनो मोनो जेरैहाय आम लाइनि जौ बेनि उनावहाय जोङो थालिर आथियानि जौ बायदि बायदि रोखोमनि जौ फिथाइ सामथाइनिबो जौ जोङो बानायनाय नुनो मोनो दा बेनि अनगायै जोंहा जौ सावनाय होननानै बुङोब्ला जायनिखि जौ गोरान बेखौ जोङो बायदिसिना आदब खान्थि जोङो बाहानायनाय नुनो मोनो ओ खान्था मोनथा बाव ओ संनानै बायदि रोखोमै जोङो बायदि ओ नेमखान्थि बाहायनानै जों संनायखौ नुनो मोनो बायदि बायदि
औ
दा जोंहा जोंनि जानायखि जौ सावनाय बे सौ सावलाायखौ लानानै जोंनि रांखान्थिनि बिथिङावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो दिनै जोंनि बर' गामिनि आइजोफोरखौहाय गोबां रोखोमनि जौ सावनानै ओ नखर सालायबोनायखौ नुनो मोनो जोङो जानेखि जोङो से से बथल जोमायनि दामा जोंहा आथिखालाव स्निजि द'जि ओरैबादि दामा थिग बेजोंनो आइजोफोरा जौ जुमाय सावनानै फाननानै ओ दाउ अमा फियो जेरैहाय गावसोरनि नखरनि गथ' गाथायनि सोलोंथाइ लानाय बिथिङावबो गोबां हेफाजाब मोनबोगासिनो दङ खायसे खायसे नखरावहाय थिग बेबादिनो जोंहा जौखौ आइजोफोरा हाथाय बाजारावबो फानैनानै ओ फानैनायखौ जों नुनो मोनो खायसे खायसेखौहाय थिग बेबायदिनो जोंहा जिब जुनार लानायनि बेलायाव बुङोब्ला जौ सावनानै जोंहा जानेखि ओंखारनाय अफ्रि जायखौ बुङो जोङो अफ्रि जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ जोंहा अमाफोरनो होनाय जायो गोबां हेफाजाब जायो अमाया बेखौ जायोब्ला देरो बायदि बायदि बेबादिनो जोंहा हेफाजाब मोननो हायो जोंनि ओनसोलाव नुबोगासिनो दङ गामि गामि जौखौ बाहायनाय होनोब्ला जोंहा सावरि जानाय बायदिसिना रोखोमनि फोरबो खालामनाय बे फोराव जोङो जौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जानेखि जोंहा जोंनि बर' गामियावथ' जौ नङाबा जाथारा बायदिसिना खामानियावनो जा मायावनो जा नङा होमबा
औ औ
बेनो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो जौखौ माबादियै मा जायो
औ नोंथां दा नोंथाङा बुंलांनाया बेफोर गासैबो सैथो खोथाजोब
औ
दा नोंथाङा जिहेथु बुंलांखाबाय जौना सावनायनि बागै बा जोंखौ माबायदियै सावनांगौ जोंनो गिबियावनो एमाव नांग्रोगौ बेखिनिखौ नोंथाङा फोरमायलांखाबाय दा जिथुनिखि जौ बिदैनि बागैबो नोंथाङा फोरमायलांबाय दा आङो जौ गोरानखौ माबायदिहाय दिहुनो आं एसै नोंथांनो फोरमायलांनोसै
औ
जिथुनेखि जौ बिदै ओंखारनाय बै जिथुनेखि जोमायनि जानेखि ओंखाम औ बेखौ जोङो ओ जिथुनेखि सत्तासे बा द' सानहालागै जोङो दोन्थुमनाय जायो आरोना बेनि बेनि गेजेरावनो जोंनिया जोमाय बिदै ओंखारनाय जायो जौ बिदैया जायखौ जोङो ओ जखाय रोसि होनना बुङो आरो जोंनि गामियावहाय औ दा बे रोसिया जेब्लानेखि जोंनि या ओंखारबाय थागोन बेखौ जोङो फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो आरोा नों थां औ थिग बेबादिनो जोङो जेब्लानेखि ओ सप्तासेसो जागोन बेखौ जोङो जौ गोरान सावनाय खान्थियाव जोङो लांनाय जागोन आरोना नों
जागोन औ
औ जौ ज जौ ओ जानाखि जौ गोरान सावनायनि खान्थि होनना बुङोब्लाथाय जों मोनथियो जोंनो गिबियावनो खान न्था मोनथाम नांग्रोगोन आरो ना।
औ
औ ओ सिंथाराव जोंनिया खान्था गेदिर थायो बै खान्था गेदिराव जोङो जिथुनाखि जोमाय बिदै ओ मोननाय बै जौखौ बैखौ माने जोङो खान्था गिदिराव दोनथुमनाय जायो। आरो बेनि उनावहाय ओ सानि खान्थाथारावहाय जोङो एसे दै होनांगोन आरो। ओ खान्थासे दै होनानै जों दोननाय जायो आरो जिथुनोखि गेजेरनि खान्था बै गेजेरनि खान्थानिफ्राय जोंनिया जौ गोरान ओंखारो नालाय
औ
बै गेजेरनि खान्थायाव जेनिखि दाला दाला साथा मोनसे दङ बेवहाय मान माने पाइप मोनसे सोनानै जोङो होनांगोन आरो औ बेवहाय जोङो ऐ जिथुनिखि दोनदोलफोरजों जोङो अन्थाइ मोनथाम खाना दोननांगोन। मोनथाम साइदजाबो औ बै मोन थामबो साइडजों खानानै जोङो मोजाङै बै खनाखौ माने हाजों लिरथेजोबनांगोन आरोना जाहाथे थे बेनि जिथुनाखि बार बा जोङो बै गुदुं भाबा जेनेबा जोंनिया बायजोआव ओंखारबाय बो आरो ना नोंथां औ थिग बेबायदि दियैनो जोङो जेब्लानाखि जोङो अर सावना होयो अब्ला बेयो गुदुं जायो ग्लब ग्लब गोदौवो सिंनि जा जा गिदिर खान्थायाव थानाय जौआ। जेब्लानोखि बेयो गुदुं जागोन गुदुं जानानै एसे भाब ओंखारगोन बै भाबानो जोंनिया जौ गोरान महर मोनो आरोना।
औ मोनो।
औ आरो जोङो बै जौ गोरानखौ जोङो जिथुनोखि फाललासे माइरंजों सावनाय जायो आरोना गुबैयै औ फारलासे माइरंजों सावनाय जायो आरो फाललासे माइरंआव जोंनिया ओ बांसिनै जोंनिया माने ओ द'जि ओ खान द'जि बथल माने द'जि नोङा सरि द' बथल जोंनिया ओंखारो आरो ना द' खान बथल ओ जोंना जेब्लानोखि बे दखान बथल ओंखारगोन जोंनिया माने दा जोंनिया आ जौ ओंखारनाय खान्थिया जौ गोरान दिहुन्नाय खान्थिया जोंनिया माने जोब्बाय आरो।
औ
आरो जेब्लानखि जोबबाय बै जिथुनाशोखि जौ बिदै ओंखारनाय बै ओंखामा बै उख्रि महर मोनो आर ना नों थां ओ जायखौ जोङो उफ्रि होनना बुङो बै अफ्रिखौ जोङो अमा बा जोङो मोसौ बोरमा बायदिसिनानो जोङो होनो हायो आरो।
औ हायो।
जों गुबैयै बै उफ्रिखौ माने अमानो होनाय जायो आरो नोंथां।
जायो जायो जायो
औ बेखौ माने अमाया जुदि जेब्ला बेखौ जायो होमबाना माने थाबनो देरो। बा मोजाङै गोदोर जायो आरोना औ थिग बेबायदिनो जेब्लानखि जौ गोरान जौ गोरानखौ जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जों बे फाननोबो हायो बा जोङो सावरि जानायफोरावबो जों बाहायनो हायो। बा बायदिसिना जोङो फुजा फाथाल फोरबो बायदिसिनायाव जों माने बेखौ बांसिनै बाहायनाय जायो आरो।
जायो जायो औ
औ जेब्लानाखि जेब्ला मोनसे न'खरावहाय आइ आलासि जमा जानाय बा जोङो ओ माबाफोर फुजा फोरबो फोरबोफोर थायोब्ला जोङो बेफोरखौ बाहायनो हायो आरो।
हायो हायो।
औ थिग बेबादिनो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ जौ जौ बिदैखौ ओ जायानखि जौ बि दै बा जौ गोरानखौ फाननानै जा थाइफा थाइनै मोनो बेखौ माने ओ नांगौ जानाय सानफ्रोमबोनि बाहाय जानाय बेसाद जेरै साबोन थाव बायदिफोरखौ बायनानै बाहायनो हायो आरो।
हायो हायो।
औ थिग बेबायदिनो जोङो जौनिफ्राय गोबां बां एसेबां बुरजाथ' जोङो रां आरजि थिनो हाया नाथाय जोंनि जिथुनाखि सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय बाहायजानाय बेफोरबायदि जेनोबा गथ' गथायाइफोरनि बहि बिजाब बायनायनि थाखाय खरसा दिहुननो हायो आरो ना ओरैनो थास्लाय्लाय। औ थिग बेबायदिनो जोंनिया जौ सावनायजों लोगोसे जोंनिया माने बर' हारिनि आइजोफोरा माने ओ गावबा गाव अमा माफा मासे मानै बेबायदि माने फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। बा जायहा अमा गैया बै जौ सावखान्दा उफ्रि उफ्रिखौ माने फाननानैबो रां मोननायखौ जों नुनो मोनो आरोना नों
मोनो मोनो औ।
औ थिग बेबायदिनो जोंनि जौ सावनाय खान्थिया बेखिनियानो आरो जोङो जौखौ बायदिसिना बाहाय बाहायनो हायो बा जों गावबो लोंनो हायो बेबायदिनो आरो जोङो बांद्रायबो लोंनाङा एसे एसे लोंनांगौ आरोना औ औ बेखिनियानो नोंथां दा जोंनियाथ' समाबो बांबाय नोंथां? औ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोनथों औ।